औ। हेलौ खोनादोंना नोंथां ओ ओम। मा खालामगास नो दालाय?
खालामनाया बिदिनो नै दासो। खामानि मावनानै जिरालाबायदों।
खामानि मावदोंमोन ना? उम उम
जि बारि एवला
ओ औ बारिनि खामानि मावदोंना?
नोंथांङालाय माथो मावदों?
नै आंबो दसे जिरायदोंमोन ओमफाय नै दा माने दंफां दंफां गायनाय नाय फैदो आं नै दंफां गायनाय माने। दंफां गायनाय बेरा होनायानो माबादों बार बारनानै गुलुंदोंलै नै
बिखौनो इसे नाय
औ औ औ
दे ओम दंफां गायनाय नै बेखौनो नायफैदो आं इसे दा। थाबायलाबायनानै नाय
हेलौ
औ खोनादों ना?
औ औ
खोनादोंना?
औ
उम
नोंथाङालाय माथो मावदों ओ दासान्दि ओरैनो दा।
दाथ नै आंङो दंफां गायनायखौ माने दंफां गायनायाव माने बे बरा-बेरा होदों आरोना बेरा। थाना बे बेराया दाग ग्लैयो बार बारनानै लुं खेलाबायना दंमोन आरो। दा बेखौनो नायफैदां इसे नै गरम मोनैखाय नायखांनानै एसे बिफां सायाव जिरायथनो नागिरदां आं नै रेस्ट लानो फैदों
सान्दुंङा बिराद सान्दुंलै नै
गरम ना सान्दुङा बिरादनो
आंबो नै जिरायगासिनो सान्दुंआव आरामनो सायायाव बिफां साययाव
औ औ जिराय नांगौ
उ माथो खालामनो दसे उन्दुदोंमोन आं
औ औ औ औ
उन्दुनोबो ओंखारा बांद्राय सान्दुङआव
औ औ
खाया गोलोमनायानो
उम गरम ना बिरादनो
बिराद गरम ओंखायनो नै आरामनो सियार लानानै जिरायग्रा लानानै नै बिफां सायावसो जिरायफैदों आं औ औ
बिफां गायनाय नायखांनानै बिफां फुलिनायखांनानै नै आंबो हौवा सायाथिं फैला बायदों
उ उ
बार जाथावथावनो औवा सायायाव
ओमफ्राय माथो इंख्रि जायामोन हाब बारा दिनै बिराद मोजां बारदों थान्दा
गरमबो बारबो दङ एखदम मोजां आरोखि बोथोरा मो गाज्रिबो नङा ना
गाज्रिबो नङा औ
उम ना ना नै हु बिफां सायाखौनो गारनानै थांनो बानाय मोनलाय लायथारबाय आं बार नांनाया बिराद मोजां बिराद मोजां आरोखि
थामजि
दा ओरैनो माबाफोर खामानि मावबावगोन नामा नोंथाङा दा माबाफोर खामानि मावबावगोन नोंथाङा हेल' हेलौ उम खोनादोंना उम दा ओरैनो माबाफोर खामानि मावबावगोन नामा नोंथाङा
खामानियानो एसे बिफां गायबावनांगौसे फुलियाबो
ए ओ
दा दसे था थांसै आमफाय दुगैसै दुनानै एसे थांनां गौ एसे जुदा जायगायाव
मोनसे जायगायाव थांनांगौ दङना औ खोनादों खोनादों उम जोंनाबो नै दा दसे गोलांनोसै बिनि उनाव उन्दुनानै आरोना दसे उन्दुखांनानै खामानि दं आंनाबो मोननैसो
आंनाथ' दा गोलांनो टाइम गैला नै खामानिसो मावफिननांसिगोन
टाइम गैला ना
उमहुम
टाइमाथ' गोलांनायनि टाइम गैलामोन होमबाबो दसे गोलांनांसिगोन आङो
उफाय गैया ने
उफाय गैया दहाय आं माने उम गुबुन जायगायाव एसे खामानि मावनानै फैदों नालाय ओमफाय दा मेंबायबो दा नोंथांजोंबो एसे खोथा रायज्लायबाय नङा होमबा
औ औ औ
ओंखायनो दाथ' गोलांनोबो सम मोनासै नालाय बेखायनो दा गोलांनोसै आरो दा दसे गोलांनानै गोलांखांनो नि उनाव उन्दुखांनायनि उनाव मोननैसो
दुगैदो उम उम आराम थांनो हायो मोनासि मोनासि थान्दा नो ने उम
औ औ जायो औ
बेरायनांगौबो जायोलै
औ बेरायनांगौबो
बार जानांगौ।
जाया एसे एनै
इसे हाजो सेरफ्राव आरामनो हाजो खाथि
औ
खर'फ्राबो फ्रेस जायो थानदानो। साननाय-हनायफ्रा मोजां जायो औ उम।
थानदा जायोना।
उम उम
हा हा ना ना ना नै न' खाथियावबो दुब्लिनि खामानिफ्राबो नै थौ फरायसालियाव थाङाखै माने जोंना दाख्लैयो मुं थिसननाय हाबाफारिया जाखांबाय माने
ए
मुं थिसनाया
उम
थांबाय आरो दाख्लैयो ओमफायो औ आथ' दासो सेथि बोसोर नालाय। फास सिमिस्टार ओमफ्राय दा बेखौ दाथ' क्लास जायाखै नालाय।
ओम क्लास जाथ'वाखै। ओरैनो अब बबे कलेजाव मुं थिसनखो?
दा मुं थिसन्नायाथ' बे रुनि खाथानिनो सभाराम
ए सभाराम उम उम बेयावनो मोजांलै खाथि थांलाय फैलाय आरामनो।
औ औ दाथ' माबानिफ्रायसो जागोन नालाय आगस्ट'निफ्रायसो फास जागोन नालाय।
क्लास जागोन ने औ औ।
ओमफ्राय दाथ' जेबो खामानि गैथ'वा ओंखायनो थाङा खै आरो औ औ दा ओमफ्राय
ना मोनथ'वाखै?
हा
गरम बन्द'फोर मोनबाय नामा ना मोनथ'वाखै?
गरम बन्द'आथ' दा मोनथ'वाखै दा गुबुन क्लासफोरनिया क्लास जागासिनो आरो ओमफ्राय दा जोंनियाथ' दासो गोदान नालाय नेदा फास जायाखै जोंनिया ओमफ्राय आगष्टनिफ्रायसो फास्त जागोन जोंना क्लासा आगष्त त' सेथि निफ्राय आरो ओमफ्राय नैबे दाथ' जुन नालाय जुना जोबसैयानो जुन जोबनानै आगस्ट हाबनाय लोगो लोगो गरम बन्द' मोनगोन आरो आंहा गरम बन्द बायनानै खुलिनाय लोगो लोगो क्लास
ओम ओम
दा नैबे माबायावसो रुनिकाटा हायार सेकेणडारि स्कुलावसो फरायसालियाव सिगांनियाव माने माबा दंमोन आरो मार्च नाम्बार बेखौ लायनांगौ दंमोन
लायनांगौ दंमोन ने
औ गैया लायनाय जायाखै
टाइमफोर मोनबा लायदो उनाव मालाबाफोर औ औ
मालाबाफोर सोलाबोबा लायनोसै आरो
औ लायदो टाइम मोनबा
औ
ओमफ्राय माथो ओंख्रि जायामोन?
दा ओंख्रियाथ' माबासोमोन मा होनो ओ मा ओंख्रि जायामोनथाय बावलायलांबायसो र'
बावबाय ने
माबा आलु जहल ओमफ्राय सयाबिनसोमोन आलु जहल सयाबिन ओमफ्रायो ना बाथो थोन दंमोन आरो
ओम ओम ओम
गोथाव
दा बेजोंनो जाबाय
जाबायने
औ गोथावनो ओरैनोथ' दा दैलां ओरैनो दाथ' दैलां दिन नालाय बांद्राय गोथाव गोथावबो जानो हाया ओंखायनो
सान्दुं गोसोआव बांद्रायबो ना बेदर जाजायालै एसे मिरा मिसुबो जानांगौ दा बादियाव
औ औ औ एसे देहाफ्रा थागर जायोना मरामिस जायोबासो बांद्राय बांद्राय गोथाव गोथाव जायोबा। माने देहाफ्रासो एसे औ देहाफ्रासो एसे एसे माबा जानो नागिरो ना। उसुबिदा जानो नागिरो बांद्रायब्लाबो
औ औ। देहानि मोजांखौसो नागिरनांगौ नालाय औ औ औ औ।
बेफोरखौ एसे बासि बासि जानो रोंबा नोंनो देहायानो मोजां गावबा गाव
औ औ।
जानायाथ' सम सम गोथाव गोथावबो जानांगौ ना।
औ समाव जानांगौ मावनानै खस्थ' मावनाय जायोना जोंफ्रा
औ खस्थ' खालामनानै बांद्राय औ बांद्रायखौल' जानो नाङा आरो। ना
औ औ।
जानांगौ।
औ औ। बिदिनो जोंहाबो नै दासान्दि बेदरखौ जागासिनो दं।
दासान्दि ना।
दासान्दि औ खामानि मावनाय जादोंना। मेंनानै खस्थ' जानोबो लुगैयो।
एखमबा मिरामिस जानो खहाबनायबो मोना आं।
बांद्राय मिरामिस जाबाय थाबा खहाबाथ' आरोलै आंबो गैया एखमबा बांद्राय निरामिसबा एसे खबनै खबथाम जानानै दोननाय जायो।
औ।
दे होमबा दैे नोंथां दोनथ'सै ना औ दे।